नोंथां।
औ नोंथाङा बोरै दं।
औ आं दासान्दि मोजाङैनो दंथ'यो नोंथां नोंथाङालाय।
आंबो मोजाङैनो दं नोंथां। नोंथांखौ आं कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय माने मोनसे आयदा माने मोनसे से बाथ्रा लानानै सावरायनो सानदोंमोन आरोना बिदिनो
औ।
जोंनि बर'फोरनि दानाय लुनायनि बागै सावरायनो सानदोंमोन आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ औ हागोन दे नोंथां।
नोंथाङा एसे बुंग्रोदो जे जोंनि बर'फोरनि दानाय लुनायनि बागै।
औ ओ। जोंनाथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो दंबो दंखायो नङा होमबा जोङो मा ओ दानानै बा औ। जोङो बांसिन न'खर न'खर जोंङो मा बर' आइजोफोरा ओ जि दानाय दायोमोन आरो नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ दानि जुगावथ' जों बेफोरबायदि ओ जि दानायखौ जोङो नुनो मोनला बा हिसानखौनो जोङो नुनो मोनला। होननानैबो बुंजायो औ। गोबां औ जोंनि बर'नि गेजेराव बुंनो थाङोब्ला ओ मोनसे गामियावनो न'खरनै बा न'खरसे बिदिफोरनियावसो जोङो मा ओ नु गंसे बा गंनै बेफोरबायदि हेसान सालिखौ नुनो मोनसै आरो गोदो गोदायबाथाय जोङो मा फ्राय गासैनिबो न'खर न'खर जोङो। ओ हेसानसालिखौ नुनो मोनोमोन आरो मानो होनोब्ला जोङो आ गोदो गोदायनि बा आइजो माहारिफोरा माने। गासैबो आइजो माहारिफोरानो बा सिख्लायानो जा बा ओ बुरैफ्रानो जा बे गोदो मा गासैबो माने दानाय लुनायाव आखा फाखामोनो आरो। नाथाय दानि जोंनि बे औ दानि ओ जोंनि इयुननि बा मा होनो बे सिख्लाफोरा बा आइजोफोरा बेफोर दानाय लुनायाव बांद्रा बांद्राय माने गोसो होला आरो माने गो दानाय लुनाय खामानिखौ बानाय जाबाय बा रोङा आरो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ ओ गोदो गोदायनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोबाथ' जोंनि ओ बर' आइजोफोरा बेफोरबायदि। ओ जि दानानैनो खायफाबा जिउ खुंबोदोंमोन।
औ नंगौ।
औ बेबायदिनो ओ खायफा बा ओ न'आवनो दानानै गानोमोन बा खायफा बा बेफार फालांगिनि थाखायबो दायोमोन। ओ बिदिनो गोबां रोखोमनि बिसोरो मा ओ जि जोम दायोमोन आरो जेरै जोंनि बर'नि दख'ना आर नाय गामसा फास्रा इसिमा बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि बिसोरो मा ओ न'खर न'खर दानानैनो गाननाय जायोमोन आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ ओ जोंनि बर' ओ - गोदो गोदायनि बर' आइजोफोरा ओरैबायदि ओ गोरोंमोन नङा होनबा नोंथां मो! बिसोरो जेरावखि - जे बेरायनो थाङा मानो बिसोरो मिथिंगायारिनि समायना महरखौ लानानैबो बिसोरो मा - ओ बेखौनो बिसोरो दख'नानि आगराव बा, फास्रानि आगर बा हिसिमानि बायदिसिना ओ बेफोरबायदि आर'नाइनि बा, बिसोरो मा आगर सेबखांनो हायोमोन आरो औ जे! जा नुयो बिसोरो मा बिबारानो जा बा हाग्रा बंग्रा, बायदिसिना बिसोर मिथिंगायारिनि, माने थाब थाब बिसोरो मा ओ - आगराव सेबखांनो हायोमोन आरो बा महर होनो हायोमोन आरो ओ बेफोरनि गेजेराव! जेराव आं नोंथांनो मोननैसो गोदो गोदायनि आगरफोरनि मुंखौ, फोरमायनो सानदों आंथ' ओ, एसेब एसेग्राब सिनायाबो बा मिथियाबो आरो ना आं जा मोननैसो मिथिगो! बेखौनो बुंनोसै आरोना ओ बेफोर आगरनि गेजेराव मा, ओ दाउराइ मोख्रेब हाजो आगर, थाइगिर बिबार खासि हाथाइ ओ दाउ! ओं नोंथाङा मिथिबावो नामा बेनिफ्राय?
औ बेनिफाय थ' आं ओरै मिथिया आरोना नोंथां!
औ आंबोथ' बांद्राय मिनथिया आं जाखिनि मिथियो इसांनो फोरमायबाय आरो!
औ नंगौ नोंथां!
औ! ओ? दा बिनिफ्राय दानाय लुनायखौथ' जोङो सावरायबाय नङा होमबा नोंथां ओ, गोदोलि आरो दानि होनना बुङोबाथ' जोंहा गोबां फारागखौ जोङो नुनो मोनसै आरो! माने गोदो गोदायनिफोराथ' जों गावबा - गावनो दानानै गाननाय जायोमोन नाथाय दानिया मा ओ बिदिनो मेसिनारियाव दानाय - खौसो जोङो मा गोबाङानो मा बायनानै गाननायखौ जोङो नुसै आरो!
औ नंगौ नोथां!
औ ओ - बिबायदिनो जोंनि मा होनो ओ बर' आइजोफोरा बेनिखायनो मा - ओ! दानि जुगाव मा दानाय लुनायाव बिदि आखा फाखा नंला बा रोंला आरो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ औ नंगौ!
औ औ! हा दा बेनिफ्राय आं नोंथांनिफ्राय मोनसे मिथिनो लुबैदों आरो ना? ओ जोंनि बे ओ इन्दि खुन्दुं इन्दि - खुन्दुंजि जों इन्दि हिसिमा बा दख'ना बा फास्रा आर'नाइ बायदिसि- सिना दानानै लायोबा दानानै जोमोबा गानो नङा होनबा नोंथां!
औ!
औ बे इन्दि खुन्दुंखौ जोङो माबोरै - ओ मोननो हायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ बिखौथ' आं बारासे मिथिया आरोना नोंथां-
औ जाखिनि मिथिगौ बेखौनो खोन्थानो हागोन नोंथां!
औ बिदिनो जों इन्दि खुन्दुंखौथ' मानिफ्राय बानायो आं बेखौ माने मिथिया आरोना नोंथां।
औ।
उम। बिदिनो जोङो इन्दि खुन्दुंखौ जोङो फिथोबनिफ्राय बानायोदां ना नोंथां?
औ औ। नुयो जोङो गिबियावनो जोङो मा? इन्दि खुन्दुङा जोङो मा लाथा एम्फौनिफ्राय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ जोङो मा लाथा एम्फौ जि फिसियो औ।
औ नंगौ नंगौ।
औ औ। बे लाथा एम्बौ फिसिनानै जों जा फिथोब ओंखारगोन बेनिफ्राय जोङो बे फिथोबखौ जोङो मा थावख्रि लुनानै जोङो इन्दि खुन्दुंखौ जों मा दिहुननाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ।
बिदिनो जोंनि गोबां गोबां गोबां बर' सुबुंफोरानो जोंनिया बिदिनो एम्फौ एन्ला लायो आरोना नोंथां। गोदोनि जुगाव बांसिन लायोमोन आरोना नोंथां? ना
औ औ। गोदोनि जुगाव जोङो ओइ ला था एम्फौ फिसिनायखौ नुनो मोनोमोन आरो नाथाय जोंनि गेजेर ससेयाव माने बे लाथा एम्फौ फिसिनायखौ जों गारनायखौ नुनो मोन्दोंमोन, नाथाय दा नै दा सोलिफु जुगाव माने ओ लाफिननाय खौ जों नुनो मोनदों आरो। जोंनि ओनसोल खाथि खालायाव माने गोबां बर' आइजोफोराबो माने लाथा एम्फौ फिसिनायखौ ओ जागायफिननायखौ जों नुनो मोन्दों आरो। नोंथां मोननि ओ ओनसोलावबो बेफोरबायदि लाथा एम्फौ फिसिनायखो फिसि बावनायखौ नोंथाङा नुनो मोन
औ। नुनो मोनदों नोंथां। बिदिनो गोबां जोंनिथिंबो बर' आइजोफोरा बिदिनो लाथा एम्फौ लानानै बिदिनो फाननानै बिदिनो जिउ खुंगासि नो दं आरोना बेखौ माने जों, औ औ नंगौ नोंथां।
औ। ओ बेफोरबायदिनो लाथा एम्फौआ नोंथांमोननिथिं बेसेबां दाम दा? बेसेबां रां?
औ। बिदिनो, औ बिदिनो जोंनिथिं लाथा एम्फौनि दामा फवासेयावनो एक्स' ओरि आरो ना नोंथां। गोबां
औ औ। औ गोबां दाम। ओ लोगोसेनो बे जोङो एम्फौ फाननानैबो जोङो मा रां मोननो हायो लोगोसेनो जों मा? बेनि फिथोबखौ फाननानैबो जोङो गोबां रां आरजिनो हायो आरो।
औ नंगौ नोथां।
औ। ओ नोंथाङा दा माबाफोर फरायगासिनो नामा? ना जबफोर मावदों?
औ बिदिनो नोंथां आंथ' बिदिनो बि ए ओ फर सेमिस्टाराव फरायगासिनो दोङो आरोना। बिदिनो जबफोरथ' जेबो मावनाय जायाखै आरोना नोंथां।
औ औ।
उम
दासान्दि होनबा गोलोम बोथोर नङा होमबा नोंथां ओरैनोथ' दं औ ओ जेरावबो बेरायनो थाङाखै नामा?
औ बिदिनो दाथ' गोबां जायगायावबो बेरायनो थाङाखै दा जेरै जोंनिया दैज्लां बो सोलिगासिनो दं आरोना नोंथां बिदिनो जों गायनाय गायनाय फुनायाव मुखुब जागासिनो दं आरोना नोंथां।
औ औ नोंथाङा अब्ला माइ गायगासिनो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
औ ओ न'आवनो गायदोंना ओरैनो हायजिरा?
औ बिदिनो गुबुन गुबुनफोरनियाव हाजिरा गायगासिनो दं आरो ना नोंथां।
औ नोंथांमोनहाबो बा नोंथां लांहाबो खेथि खालामो नामा बा आबाद मावो नामा?
औ मावो नोंथां।
औ औ।
बिदिनो गोबां मावनाय जाया आरो ना नोंथां इसे मावनाय
औ इसेब्लाबो जानाय गावनि औ न'खराव न' जानायनि थाखाय आरो ना औ उम।
औ नंगौ नोंथां।
उम।
उम दा बिदिब्ला गा जों ओ लाथा एम्फौखौ माबायदि फिसियो नोंथाङाथ' फोरमायबाय इसे जाखिनि मिथिगौ। औ बेनिफ्राय बे लाटा एम फौआ मा मा बिलाइ जायो नोंथाङा फोरमायनो हाबावगोन नामा?
औ हागोन नोंथां बिदिनो लाथा एम्फौआथ' इन्दि बिलाइखौ बांसिन जायो नाथाय इन्दि बिलाइ मोनैनि जाउनावबो
औ।
गोबां जोंनि बर' आयजोफोरखौ माने आं नुनायनि नोजोराव बिदिनो खुरुमसु बिलाइ आरो बिदिनो गामबारि
अ।
गाम्बारि बिलाइ बे मोननैखौ माने होनायखौ आं नुगासिनो दं आरोना नोंथां औ।
औ खुरुमसु बिलाइ नङा नामा नोंथां? खारं बिलाइ।
अ खारं बिलाइ खुरुमसु बिलाइ नङा सरि।
औ जेबो नङा दे माने मोनथियैखौ बिदिनो खोन्थानांगौ आरो नङा होमबा? अब्लासो जोङो मा ओ मिथियो औ औ।
औ नंगौ। इनदि बिलायाबो गोबां गोनांथि जायो आरोना नोंथां गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव नागिर हैनांगौ जायो नालाय बिदिनो बेनिखायनो जों दा होसि स्लाबनो हायैयाव माने बेफोरखौबो होनायखौ माने आं जों जोंनि जेन खाथि खालायाव लानायफोरनिफ्राय माने नुनो मोनदों आरो। ना नोंथां औ।
औ ओ नोंथाङा। ओ इन्दि बिलाइ बा लाथा एम्फौआ मा बिलाइफोर जानायनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायनायनि थाखाय आ गोजोननाय थाबाय दा समाबो जाबाय नामा नोंथां जों सम मिलायोब्ला उनफोराव रायज्लायफिनसै।
औ रायज्लायजागोन नोंथां।
औ दे बिदिब्ला नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथां।
औ गोजोनथों।